खोनादोंना? औ फंबाय औ खोनादों खोनादों।
ओ ओबाव दं?
नै न'आवनो फंबाय ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायदों।
ए।
एसे बार जादों नै
गरमथारबो ना दिनि बोथ
ओइ बुहुद गरम बाब बाब बाब सान्दुंआव सान्दुं बिराद गोसामोना जों बिराद गोसाखोना ओमफ्राय बबेयाव दङ नोंलाय
आं दा नै न'आवनो दङ आदा एसे गोलांबायबो जाखांनानै
ए मा ओंख्रि जाखोफंबाय
ओंख्रिया माबासोलै आदा दिनै जोगोनारजों ब्रयलार बेदरसोमोन।
होथारदों गरमाव गरम होथारदों ने
ओंख्रिखौनो मोनासै दिनै
ओ बेनोथ' आरो जोंबो दालिजों दुन्दिया बाथोनसो जाबाय जोङो।
ए सफैबाय बाजैयाबो
ओ सफैबाय नोमबाजैयाबो
ए दे दे ओ ओ बोथोराव जि गरमखा
ओम ओम जोंथ' जों जोंनिख्रुइ खम खस्थ'सिन गरमसिन थाबावनांदों बे दुब्लियाव माइ
नङा होननाया गायग्राफ्रा बेस्रा औ
हाब खम खस्थ' मोनदों बिसोरो ओरैजाय आथिंनिफ्राय दैनि दुंनायजों ओरैहाय सान्दुंङा डायरेक्ट मोदोमाव नांनायजों खम खस्थ' मोनदों बे ओ माइ गायनाय आरो ओरैजाय आलि खोनायफोर बुहुद खस्थ' मोनदों आरो बिसोरो ओरैबायदि दुं ओ ओ बिदियावनोथ' आरो माने बेमार आजारफ्राबो थाब साफिसोननो हायो आरो मानो होमबा बै दैनि दुंनाय बिजानुआबबो हाबनोसै बिगुरजों
ओम
बिगुराथ' ओरैनो खोमोनजों स्रों स्रोंखा नालाय बेयावनो थाब साबदेरनोसै सै आरो बेमारफोराबो बिजानुफ्रा आरो ओरैजा सानदुंआबो डाइरेक्ट थैयाव नांहैसै सिखुंखौ सोरखिनानै डाइरेक्ट थैयाव नांनो बिदियावनोथ' एखबारैनो सिङाव बेमार आजारफोर दंबा थाब जाखांबोनोसै आरो
जानायनि चान्स थाहैयो आरोखि
ओ ओ ओ एकबारे चान्स दंथारो आरो माने जानानै मोनसे खाबु होनाय बायदि आरो बियो नै दा समाव थाबाय थानाय समाव माने जेबो जानाय नङा एसे उनावसो जागोन आरो लोगो लोगो जाया आरो बेफोरबायदि बेमार आजारफोरा लोमजानाय साजानाया लोगो लोगोनो जाया आरो माने लासैसो गाबोन समनिहा जेब्ला नोङो जिरायनानै थागोन। न'फोराव नैबे समावसो बियो लासैनो ओंखारबोनोसै आरो जाखांबोनोसै बेबायदि जायो आरो
दाथ' नैबे साननैयावनो जेब्रांब्रां होखादों आरो
होब बाब बाब नोगोद गोसाखा सयथिनिबो ओरैबायदि सान्थि गैया न'आव थानोबो नों न' सिङाव थानो ना नों दंफां सिङाव नङाबानो थानो हाखाया बिफांनियाथ' एसे अक्सिजेना मोजां होयो नालाय बे हिसाबै जों बिफां एसे गरमब्लाबो गरम मोनब्ला माने थाबाय थायोब्ला मोजां मोनलाङो आरो थान्दा मोनो यानो बेसेबां गरम माने न'सिंफ्राव दा था हानायमानि फिफां सिङाव था एबा एसे गुसु निजोम जायगायाव था होनना बुङो आरो।
ओ दहायनोथ' जों बेयाव न'सिङाव थाबाय थानाय जाबाय गुदुं ओंखारबा ओमफ्राय स्रां आराम मोनलायो।
उम देहाफोरा आरो दुरबल मोनजोबो ना बिदि सिङाव थाबाय थाबा ने?
मोनो मोनो एकदमबारे बे सिउरखा आदा।
उम उम बिराद दुरबल मोनोथ' न' सिङाव थाबाय थाबा।
बेसे टाइमाव सफैनाय ओरैनो बेसे समाव?
बाहेरानि एसे बार नांबाथाय ओफ्राय एखबारे गोराआ मोन मोनलायसै आरो मोदोमखौ गिसिनो
उम।
औ।
एसे मोनासो जाबोनायसै आरो।
ओ।
ओरैनो ओमफ्राय फंबाय दासान्दि अबबाफोरा थांनो गोसो जाथ'वाखै? ओरैनो बे दैबानाफोरजों खुरखावनाय जायगाफोरखौ नायलाबायनो लुबैयाखै दा?
आब गोसोआथ' लुबैदों ओमफ्राय नायबाबो मा होबोनो नै बेखौसो आरोखि अनखांनानै ओरैबायदि नुहुरो आरोखि ।
जों एसे नायथिंलाबायनो लुुबैदोंमोन जेनेबा जेबो होबोनो हायाब्लाबो माने खुरखाव खुरसि जानायफोरखौ माने दैफोरखौ नायना फैनो नागिरदोमोन आरो माबोरैहाय एथबां बे बादि खुरबोखो एफोरखो एसे नायनो लैबैदोंमोन आरो एखायनो नायनानै फैसै नामा बिदि सान रायलाय मा जायो र' जोंबो थांनोसो होनदों थांनाय जागोन ना जाया।
ओ दे बेरायनांगौ बेबायदि सम सम उम।
उम नै दा बे बोथोराव एसे माने बेरायबा माने एसे बारफोरबो मोनजायो नालाय।
गोसोखौ उरां फारां मोनो आरो दाबायदियाव आराम बेरायनो।
ओ ओ। आमाने जायगा थाय थाबाय थायोब्लाबो माने एसे एसे बानाय बानाय मोनोलै बेबायदि बोथोराव।
औ।
माने
अखा बो
थाबाय थायाबा माने दु खामानिबो मावनो लुबैया एफोरबायदि जायो एखायनो आरो नों खामानि मावब्लाबो गोजोना गोजोना मोनो एखायनो एसे नांगौबा दस्रायावनो एसे बेराय बेराय फैसै नामा होननानै जोंबो बिदि होननानै नै दाबो बेरायनासो फैखानाय जों मोनाजासे है । थोद थाङालै होननानै थान्दा थान्दा थांगोनलै होननानै ।
ओरैनो गरमखा आंबा नै दसे साब्रुंहैबायसो गारिखौ ।
नोङा नोङाबा माथो। ओ एसे मोनासो जानानै थांथारनोसै जों होननानै नोङाबा बाथारोना उम। ओरैनो ओमफ्राय ओ जोङो बर' बर' हारिमुनि सायाव ओरैनो दाथ' नै दा जोंनियाथ' थां बैसागो रंजानाया थांलायबाय फैगौ बैसागु दंलाय जोङाथ' नै मागो फैनोसै नोङा होमबा? फुजा मेला बारबानो जोंना मागो दमासि फैनोसैलाय बैफोरनि थाख जोङो मा फिथा सौराइ बेफोरबायदि जायो ना होमबा बेफोरनि सायाव जोङो जेनेब बा दा बायदियावथ' गोबां माने खम नुबाय आरोखि माने उवाल गाबनायफोरखौनो नुला न'खर न'खर बे फोराव जेनेबा नोङो मागोफोरखौ जोङो बर'नि हारिमुखौ मोजां गोरा लाखिनोब्ला न'खर न'खर बयनावबो माने एसेब्लाबो फिथा सौराइफोरखौ जाजानो लुबैयो। नोङा होमबा? बेफोरनि सायाव नोङो मा बुंनो सानो फंबाय? जेनेबा नोङो माबादि जाजानो लुुबै माने मो फ्रोमबो न'खरफोरानो जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनांगौ आरो बयबो बर'नि नियम खान्थि आसार खान्थि बय बेखौ फालिनानै थानायखौ बयखौबो लुबैयो। नोङा होमबा?
लुबैयो आदा लुबैयो आंथ' बुंनो साननाया बेनो जेनेबा जोंनि न'खर न'खर ओ गैयाबाबो मोनसे गाहेन आरो उवाल थायोमोन नालाय दा न'खर न'खर गैयाबाबो सोरनावबा लायलाय लायनानै सौलाय लायनानै मोन आरो ज' ज' दानिया मा खालामो सथ ह हो दानिया मा खालामो सथ काट खालि खारनायाव थांसिगोन नों सेरसेयानो जा सेरनैयानो जा मिलाव लाबोनानै ओरैबायदि खालामो आरोखि दा बियो हरनायाव मोजां जायाखै आरोखि बेफोरो।
ओ ओरैहाय माने खस्थ' खालामनो बायो। माने खस्थ' खालामनो ओ गोमालांबाय आरो दा बिदियावनो माने सोरबा बायदिया दाथ' मालाय एवनाय एवनाय दखानासो बायनानै लाबोबावगोन बाराबा ने हाथाय बाजारखौसो बायना लाबोना जा बाराबा न'आव है मा देलाय नांगौ होननानै खिन्थु जोंनि हरिमुखौ लाखिनो थाखायब्ला जोङो न'खर न'खर माने बयबो बर' जोंनि न'खरफोरानो माने देथारनांगौ आरोने फिथा थाइसेब्लाबो एनथाब गुरसेब्लाबो दानि मानसि फ्राथ' सोरबा सोरबा फ्राय मानसियानो सो गोबां मानसिखौनो नुसै दा जायफ्रा दा हाबा जानाय बिमाफोर सासेफोर गथ'नि सासे बिमा जानाय बेफोरबायदि फिसा हिनजावफा थ' दा गोबाङानो माने रोंला माने नुलानो माने बिसोरो रोङा इसिबां मानि एवनो आरोनो माने एनथाब एवोब्ला एवनोनो रोङा। माबाफोरखौ फिथाफोर फिथाफोर जानोसैब्ला जेनेबा फिथाखौ देनानै दे खांनानै माबादि नानांगौ अनखौ
उम।
बेफोरखौनो रोङा आरोखि बेसेबांखिनि देनानै माबायदि गेब्लेहोयोबा फिथाआ मोजाङै मोनो सिंफ्रावबो मोनलायजासे जेनेबा खायसे बायदि फि-फिथाआथ' बिराद गो थांबो जायोना बै फिथा गोथांफोराबो बैफोर अननि थाखायनो जायो आरो माने नानाय मोजां जाला माने ओरैजाय दै औ औ गोथां जानसैलाय एकबारेनो एफोरबायदि जाय यो आरो माने एफोर रोंला आरो दानि मानसिफोरा गोबां खिन्थु बेफोरखौ रोंनांगौ आरोना।
औ रोंनांगौ रोंनांगौ। सोलोंनानै लानाङैया गावनि दायथ' बियो‌।
औ औ औ आरो जों उन्दै उन्दै फैबाय थानाय जोंनि फिसाफोरखौबो जों फोरोंलांथारनांगौ इफोरखौनो। जोंहा गोदोनिफ्रायनो बि फोरबायदि मागो दमासियाव जोहा बेफोरबायदिनो फिथा सौराइ जानाय नियम दङमोन फिसाफोर होननानै। बेफोरखौ खोन्थालांनाय जानांगौ आरो बेफोरबायदि आरो नै दानि मानसिफ्रा सोरबा सोरबा नारजि ओंख्रै नारजि ओंख्रैखौनो संनो रोंबावला गोबांखौनो नुयो दा नारजिफोरखौ संलानो अनलाफोरखौथ' जानला मानला एकबारे माइरंफोरखौ थौसिफ्राव देदामलाबायनानै दा अनला जाबावो दाथ' ग्रेन्डार दंसै ग्रेन्डारावनो एव होब्रबबाय लोगो लोगो संबाय । खिन्थु गोदोनि बायदि संला आरो सबायफोरखौनो नायदो गोदोथ' सबाइ ओंख्रिखौ एकबारे सारायाव एवलायनानैसो सबाइखौ माबायोमोन सुख्रेमोमोन । खामफ्लायफोराव होथारोमोन उवालफोराव देयोमोन जिगाब होलायनानै नोंङा होमबा । बथलफोरजों माने खामलाफोर दोननानै सुख्रेमनानै जायोमोन दाथ' बिदिबो उदायला ।
उदायलाय दाथो रों रोङाबा ओरैबायदि दाना मोखां बिजाबाव नायनानैसो बांसिन फल' खालामबावो आरोखि नायबावो आरोखि रोंस्लाबाबा ओ ओ
नोङाबा बर'नि ओंख्रै उम उम जोंहा जोंनि दोरोङारि ओंख्रि दङ जेरै नारजिजों अमा नोङा होमबा । फस्लाजों दाउ दङ । फस्लाजों अमा अनलाजों दाउजों सबाइजों साम'जों सबायजों जों साम'आवथ' आरो नोङो मगा दुन्दिया होना होदेरबा बेसेबां गो थाव जायो दुन्दियाफोरनिख्रुइ गोथावसिन बिराद गोथाव दुन्दिया होनानै सङोब्ला मोदोमलायथारनोसै आरो । आमफ्राय ओरैजाय नाफाम थाबाय नाफामफोरखौबो दानियाथ' गोबाङानो खम जालांबाय नुनोनो थांला जोंनि ओंख्रिथार बेफोरो । उम अनलाजों मेवाय मेवाइ अनला मेवाइ दाउ उम बिराद जोंनि बर'आवनो माने गोथावसिन ओंख्रि दं आरो । जोंनि बर'फ्राव नोंगौ फंबाय बिराद गोथाव गोथाव ओं ख्रिफोर दंबा सोरनि अबे माबानि मोनसे ओ हारिनि ओंख्रिया गोथाव गोथाव होनना बुंब्ला जों जोंनियानो गोथाव आं बुंनो सानो आरो माबोरै गोथाव होनबा जोंहा जों जोंनि दोरोङारि ओंख्रि दंखायो जेरावनाखि जों जाग्रा हाग्रानि मेगंबाबो जोङो दाउ रोसि जायो गुबुन गुबुन हारिफ्राथ' जाया इफोरखौ ।
जाया जाया दस्रा गुबुन हारिफ्रा जोंनिफ्राय दासो सोलोंगासिनो दंथारो ।
मान मुनि गोबां आरो ना गोरानफोरजों एसे गोथाव नङा होमबा ।
औ ओ गोजोननाय मोनबाय आदा गुवारै फोरमायनानै होनायनि थाखाय नै जोंना समाबो फैगासिनो दङ ओ लाखिथ'लायनोसै होमबा नेे आदा । दे